हेलौ
औ खोनादों ना
हेलौ
औ खोनागोना खोनायाखै?
औ खोनादों।
अ ओ दे जोंहा ओम बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायलायनो सानैजों खोनादोंना आं मा बुंदों?
औ नोंनिखौ खोनादों। आंनिखौ खोनादो ना?
औ खोनादों औ खोनादों।
आंनिखौ खोनादों दा
खोनादों
औ दे
स ओ माने बरफोरनि ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गुबैयावनो जोंना दखना थायो गामसा दङ आरो बिनि सायाव ओ आरनाइ बेफोर मोनसे बर'नि सिनायथि बेनिखायनो माने गोदोहाय गोदो गोदाय बांसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। दखनाफोरखौबो बाहायनाय जायोमोन ओमफ्राय दायो जायगा लानानै जायगा जेराव जि जायगायाव जौगाथाय दङ बेयावहाय माने ओमगाननाय जोमनायफ्राबो सोलायलांनो हमबाय बेबायदिनो जायगा लानानै जायगा दायो मोनसे खोथायाव टाउन एरियायाव होननानै बुङोब्ला दखनाखौ खोब खम नुनो मोनसै दखना गाननाय आइजोफोरखौ। ओमफ्राय गामि एरियायाव होननानै बुङोब्ला गामियावथ अनेक माने माखासे नेमखान्थिफोर थायो नालाय जेखौ जोङो रुल्सफोरखौ सिफायनो हाया बिनि थाखाय माने दखना गाननायखौ नुनो मोनो आरो गामियाव बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो स नों थाङा मा बुंनो सानो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन ना?
जेनेबा मानि सायाव?
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जेरै दखना, गामसा बेथ' बेफोरथ' जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय नङा दालाय,
औ माने नोंथाङा सोलायबोनायनि सायाव सोंदों ना ओरैनो जेनेरेल गाननाय जोमनायनि
ओ सोलायबोनायनि सायाव बुंनो हागोन दे
औ बर'फोरनि गाननाय जोमनाया माने गोदोनिफ्राय दिनैसिमाव सोलायबोनायनि बादै बुंनो थाङोबा गिबियावनो बुंनो हायो माने गोदोनि दिनाव सुबुं माहारिया ओ मावनानै जानो रोंबोनाय सम समनिफ्रायनो माने गाननाय जोमनायफोरखौबो गाननानै जोम गाननो जोमबोनो रोंदों आरो बेबायदिनो थांना थाबोनायनि लामाफोरखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे गोदान गोदान संदाननानै दिहुनबोदों आरो बिसोरो माने थांनानै थानाय समाव मा मारै मावनांगौ। मा मावनांगौ मा जानांगौ माबारै थानांगौ मारै समाजजों गोरोबलायनानै थानांगौ बेफोरबायदि खान्थिफोरखौ बिसोरो गोदोनि फ्राय ओ जेब्लानि जेब्ला जाय समनिफ्राय बिसोरो माने साननो हानाय गोहोआ सफैदों बे समनिफ्रायनो बिसोरो बेफोरखौ सानखांनो रोंदों बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङो अब्ला बिसोरो ओ गोदो दखनाफोरखौ गानोमोन माने आइजोफोरनि बेलायाव आरो आइजोफोरा गोदो दखनाखौनो गानोमोन बिसोरनि दखनाखौ मोननै रोखोमनि मोननो हायो अग्रं दखना आरो लांगा दखना बिसोरो गोदोनिफ्रायनो बे दखनाखौ गानबोनानै माने संसार जाबोदों आरो। बेनो बिसोरनि दोरोङारि गान्नाय जोमनाय ओमफ्रायो-
उ
आथिखालाव बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ सोलायनाय नुबोनायखौ नुनो मोनसै आरो जिहेथु सोनाबारिनि माखासे गोहोमफोरा जोंनि माबायाव जोंनि जायगाफोरावबो सफैबाय ओमफ्राय बिसोरनि गोहोम सफैनाय लोगो लोगोनो गाननाय जोमनायावबो सोलायनायफोरा ओ सफैनो हमबाय आरो ओमफ्रायो बेबायदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ नायोब्ला बर'फ्रा आथिखालाव बांसिन बै हाबा जानाय एबा बुरै मानसिफोर बिसोरबायदिया माने नआव थानायफोराव बेफोरबायदियावल दखनाफोरखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनसै। ओमफ्राय बेबायदिनो गामिनि हिनजाव आइजोफोर बिसोरो दखनाखौ आथिखालाव बांसिन गानसै आरो ओमफ्राय बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला बबेबा गामिनिब्लाबो आरो जौगानाय जायगानि खौ रायलायोबाथ बिसोर बांसिन आथिखालाव दखनाखौ नागारनो हमबाय बिसोरो बांसिन ओ बेबायदिनो नायथि मेख्लाफोर गाननानै थासै ओ न'आव थानायावबो ओमफ्रायो बेबायदिनो बिसोरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव दाव दावबायोब्लाथाय बिसोरो ओ ओ सुरिदार बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफ्राय जिहेत तु दखनाया माने दखना गाननानै थानायाव एसे खस्थबो जायो मावनाय दांनायफ्राबो एसे जेंना सोमजियो होननानै माने दखना खौ एसे ना ए-एंगारनो हमबाय आरो ओरैनो थानाय फोरावल माने दखनाया मोजां होननानै ओमफाय बेबायदिनो हौवाफोरनि गाननायनि ओ सोमोन्दै रायलायोबा बिसोरो गोदोनिफ्रायनो गामसा गानबोदों ओमफायो आथिखालनि गाननाय जोमनायाव बिसोरनियावबो एसे सोलायनाय फैदों ओ बिसोरो गाननाय जोमनाय महरै गामसानि सोलाय आथिखालाव लंपेन्ट हाफ पेन्ट बेफोरबायदिखौ गाननो हमबाय ओ गाहायै बुंनो थाङोब्ला न'आव थानाय हौवाफोर जेरै हाबा जानायफोर आरो बोराय मानसिफोराल माने आथिखालाव गामसाखौ गानसै बेनि ओमफ्राय गुबुन दाब दाब जायगायावथ ओ हाबा जानाय बाबो आरो बोरायफोरबाबो गामसाखौ गानालासिनो माने लंपेन्टफोर गाननानै जायगा दावबायनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथांङा आइजोफोरनि आथिखालाव गाननाय जोमनायफोरनि ओ सोलायनाय सो ओ सोलायबोनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ आं आं साननानै जि आं मोनदांथि मोनदों बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनि उम दखना खौ जेनेबा बेथ बर' आइजोफोरनि मोनसे ओ ट्रेडिसनेल ड्रेस नालाय बेखौथ स गाननांगौ दा बा-बांसिनानो माने बिमाफोरा बांसिनानो गोदोनि जाय बिमाफोर बिसोरल सो गाननाय बाय गाननाय बायदि जायो बेबायदि होनजासै मानो होनबा फिसाजोफोरब्लाबो बिहामजो फोरब्लाबो माने ओ नोंथाङानो बुंखाबाय जेब्ला बेलेग बेलेग बेलेग जायगा
खोनायाखै नोंथांनिखौ। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ हेलौ
खोनायाखै
दासो खोनादो।
हेलौ
औ दासो खोनादों बुंफिनलाय नोङो फार्स्टनिफ्राय औ दासो खोनादों
अ होमबा नों द औ औ औ नों दहाय आं बुंनायखौ खोनायसै खोमा ना?
ओ हो खोनायाखै जेबो
र आं औ बुं फिननि र माने ओ दखनाया जेनेबा ओरैनो गुदियै ओ बर आइजोफोरनि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेसखा बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा नोंथाङा जेबायदि बुंनाय बाय बिदि माने उम दाबसे जाय माने गुबुन दाबसे जायगाफोराव थाङोब्ला ओ बांसिनानो बर आइजोफोरा फिसाजो जा बिहामजो जा ओ गाव गावसिनि कम्फरटेबोलखौ नायनानै माने सुबिदाखौ नायनानै ओ गानलाङो आरो जेरावहाय ओ सोरबा खायफाफोरा ओ ओरै ओरैबो जायो माने ओजायगाखौल लानानै नङा माने ओ सिचुवेसन जेनेबा हमना लादो हाबा हुखाफोराव हाबा हुखाफोराव थांनांगौबा बा मोनसे बरनि माबा मोनसे प्रग्रामफोर जानायफोराव थांनांगौब्ला बेवहाय दखनाखौनो गाननानै थाङो आरो बिनिफ्राय टाउन सहर फोराव थानांगौबा बा गोजान नोगोरफोराव ओ थांनो गोनां जायोला बेवहाय माने ओम दखना गानालासिनोबो थांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा ओ बयबो ओ इजुकेसन माने सोलोंथाइनि बेलायाव जौगानो हमबाय नालाय माने गाव गावनि साननाय फोराबो सोलायलांनो हमसै आरो दा जेनेबा बरआथ बरआनो थाखागोन ओ ड्रेस सोलायबा ओ माने गाव गावनि ड्रेसखौ सोलायनानै थांबाथ बे बर नङा बिदिथल जानाय नङा बिनिखायनो माने बेबायदि साननायखौ लानानै ओ सो खायफा मानसिफोरा माने खायफा बर आइजोफोरा माने गाव गावनि ओ सु सुबिदाफोरखौ नायनानै आम बेलेग द्रेसखौ गाननाय जायो आरो बेखौनो आं सानदों आरो दा आं-आं ओरैबो सा सान साजेसन खालामनो सानो माने ओ जों माबाखौ नायनानै उम मा होनगोन बिदिखौ ओ सिटुवेसनखौ नायनानै आरो ना आं जों द्रेस गाननाय गाननाय जोमनाय खौ जोङो मा समाव मा गाननांगौ बेखौ नायनानै माने जों गाननाया मोजां आरोना ओ एनि थाइम माने जे जेब्लायबो जे लंपेन्ट बा मालाय ओम जेनोबा गुबुन हारिया होनजागोन सुइजारफोरा सुरिदारफोरा स' बिसोर बेफोरबायदिखौ गानोब्ला माने साबजानाय जाया आरोना बेनिखायनो हाबा हुखायाव थांब्ला बा फुजा मेलाफोराव थांबा बा बिदिनो बर फोरनि आरो गोबां बैसागु फोरबो आरो गोबां बर'फोरनि माखासे धोरोम फोरबो इफोरबायदिफोराव थांबा माने गाननानै थांनांगौ जायो मन्दिरफोराव थांबा इफोरबायदियाव। माने जोङो ओ दखना फोरबो गायनानै थांनो गोनां जायो आरोना सिबिसालिफोराव थांबा माने जियानो जा जि जैखुनु धोरोमानो जाया मानो बिदि थांनांगौ आरो आरो जेनेबा अफिसफोरनि बेलायाव होनोबा बेयाव जोङो ओ अबेबा अफिसाव जोङो दखना गाननानै थांनाया बो माने ओ इलिजिबोल जाया। मानो होनबा बेवहाय मा माखासे फरमेल ड्रेसनि खोथा थायो बिखौ जोङो मानिनो गोनां जायो बैफोरनि रुल्स जिथुनाखि अफिसफोराव रुल्स बा माबा मोनसे इन्स्टिटिउसनाव ओ रुल्स थायो बेखौ जोङो फल मा फल' खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो। आं सानो आरो जेनेबा जोङो आइजोफोरा ओ नङा बाट ओ जोङो जोंनि जाय दा आरो ओम थानसालिखौ नायनानै गाननांगौ आरो। आं बेखौनो सानो आरो।
औ अब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै खोमा।
औ दे गोजोन्थों। उम।